औ औ खुलुमबाय नोंथां
बे बे बेरे फुंजानि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
आं नोंजों मोनसे बाथ्रासो राय सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ जागोन दे नोंथां जागोन
नोंथाङा बेरायनानै माबायदि मोनो आरो बबे बबे जयाव बेरायखो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आङो आङो बे जायनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आङो माने ओ जायफोर जायगायाव हाजो-हाजो हाला दंफां लाइफां दैमा-दैसा आरो जिब जुनारफोर थानाय जायगा बेफोरबायदि जायगायाव आङो माने बेरायनानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो आरो
जों दायो आसामाव दं आसामनि बाहेरा बेलेगाव बहा
औ आसामनि ओ बायेरायावथ आङो बेरायनाय जायाखैमोन नोंथां
औ आसामनि सिङावनो मा मा मा मा जायगायाव
औ आङो बांसिनानो बिदि ओ दारागाव बिसिया जाहैबाय दारागाव सुकि सरलपारा ओ मावजि पार्क आरो बगामाथि ओ बावखुंग्रि हाजो बेफोराव आरो बांसिन थांबाय आरो आङो माने हाजो जायगायाव आं बेरायनानै बांसिन गोजोननाय मोनोना बेनि थाखायनो हाजो जायगायावनो आं बांसिन थाङो आरो आरो मोनसे ओ सि शिलंआवबो बेरायफेरबाय आङो
नोंथां शिलंआव बेरायनानै बेरायनायनि एक्सपिरियेन्स फोरमायना
औ नंगौ ओ सिलंआवथ जोङो ओरैनो कलेजनि लोगोफोरजोंसो आरो सारमोनजों जमायै थांनाय जादोंमोन बास गंसे हमनानै औ बेनिफ्राय जों फुङावनो आटथायाव जोङो शिलंनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन शिलंआव थांनो बिनिफ्राय जोङो खमैबो ओ से ओ रिंगासोआवसो बोरै शिलंआव मोनहैदोंमोन जोङो शिलंआलागै ओमफ्राय जोङो गिबियावनो शिलंआव शिलंनि जा फिसा फिसा समायना समायना जायगा जायगाया लासे जों मोननो बेयाव बासखौ लांनो हाया जाहैबायनाा बिनि थाखायनो जोङो फिसा गारि फिसा गारि रिजार्भ लानाय जादोंमोन आरो सासे सुबाव बाजौ रां खरि होनानै बिनिफ्राय जोङो गिबियावनो बेरायदोंमोन लाइट लुम लाइट लुमखौ जोङो ओ बेरायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो माने बेयाव जोबोर समायना नेचारनि माने भिउ नुनो मोनदोंना जोबोर समायना जायगा बेयो मोनसे जेराव ओ बिनि सुबुंफोराबो जोंबो जोबोर मोजां आरो दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव गोबां सुबुंफोर बेरायनो फैयो गोसोनि ओ जा दुखु बेफोरखौ बावगार होनो बे समाव ओ दान्दिसे सम बेरायफैनो फैयो आरो ओमफ्राय जोङो सि बेजा लाइट लुम बे जायगायाव जोङो फट ओ फट लादों ओ आरो गोबां जाग्रा जामुंबो बे जायगायाव जादों आरो बिनिफ्राय बेयाव ओरैनो से खावसे रिंगासो जोङो थानानै गुबुन मोनसे ओ जायगा जायनि मुङानो एलिफेन्ट फल्स बेनिफ्राय खमैबो ओ ब्रैजिबा किलमिटारसो गोजान आरो लाइट लुमनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो दावबायलांनाय जादों। बेनिफ्राय एसे मोनाहां मोनाहां समावसो जों मोनहैखाबायबो जों मोनहैनायखाय जोङो ओ बेयाव इन्ट्रि मोनदिया आरो इन्ट्रि मोननाय जायासै जोङो ओ नंगौ औ नंगौ बेनिफ्राय एन्ट्रि मोननाय जायैनि जोङो न फारसे
नोंथांमोना सेरापुन्जि साइडथिं थाङासै नामा?
सेरापुन्जि साइदखै ओ-औ नोंथां जोङो कलेजनि लोगोफोरबो थांदोंमोन नालाय ओ बेयाव सेंग्रा सिख्ला जमा थांनाय जादोंमोन बेयाव ओ सेंग्रा सिख्लायाफोरा जायफोर गार्लफ्र्रेन्ड गारफ्र्रेन्ड बिथांमोना एसे फट सट लानानै एसे गोबाव खालामदोंमोन आरो बिनि थाखायनो जोङो मोनसेल जायगा ओ नुहैनाय बायदि जादों आरो नोंथां।
नोंथांमोना सानसेयावनो थांनानै सानसेयावनो फैफिनदोंमोन नामा?
औ सानसेयावनो थांनानै सानसेयावनो फैफिननाय जादों। औ नोंथाङाबो ओ जानांगौ गोबां जायगा बेरायबाय ओ नोंथांनि बेरायनायनि सोमोन्दैबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
फरायनाय इउनिभारसिटियानो राजस्थानाव खासोमोन नालाय आङो राजस्ता नाव थांनो थाखाय ओरै दिल्ली जानानै थाङोमोन मानोना रेलगारिया डाइरेक्ट बे जोंनि आसामनिफ्राय राजस्थानसिम बिथिं आं थानाय जायगासिम फरायनाय जायगासिम सहैया मोन आरो ओंखायनो आङो दिल्ली जानानै दिल्लीनिफ्राय हरसेखौ ट्रेन नङाबा बास लानानै सो सहैनांगौ गोनां जायो।
नंगौ नंगौ।
राजस्थानाव बेयाव ओ पदमाबति होननाय मोनसे फिल्म सावगारि बानायनाय दंना
औ नंगौ नंगौ।
बे जायगायाव थानाय जादोंमोन आरो आङो फरायनाया बे जायगायाव फरायहैनाय जादोंमोन। बेयावहाय आङो बिनि पर्ट बे जे राजा थाग्रा गो दोनि बिनि बायखोन्दा नेरसोन बेफोरखौ आं नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फिलि माव मादि देखायदों बिनि ख्रुय बांसिन समायनासिन आरो सावगारियाव दे
नंगौ नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ मोगथां मुलगाव मेगनजों जों नायनानै गोबां समायनासिन नुयो आरोना नोंथां।
औ औ सैथो सैथो नोंथां एकदम बेलेग मोनसे गोजोन
औ गोजोननाय जायगायाव औ सोरगोफुरियाव थांनाय बायदि ओ मोनहैयो आरोना मेगनजों नायनानै।
औ आरो आङो आरो आङो बेयावनो औ आरो आङो बेयावनो कमबल फर्ट होननायबो ओरै बेयावनो बेरायदोंमोन बिथिंबो। बिथिंबो राजस्थानथ गोदोनि राजा बंसनि रायजो होननानै बुंजायो नालाय। जेरावनो बेयावनो जेरावनो मेरावनो राजाफोरनि गोदोनि थाग्रा न बायखोन्दा नेरसोन। गोबां गोबां गिदिर गिदिर राजाफोरनि न थाग्रा न बेफोर खौ जों बेरायदों आरो।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
सानथाम सानब्रैनि जादों। बेरायनाया बेखौ मावफुंदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो रिसार्च बो खालामफादोंमोन।
औ औ जोबोर मोजांनि बाथ्रा नोंथां। ओ नोंथां नों नोंथाङा जि ओ गोबां खेब बेरायबाय ओ बेफोर बेरायनायाव नोंथाङा माबा मोनसे ओ ओ गारिनि जाब्रबथाय बा माबा मोनसे ओ जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन नामा नोंथां? एबा माबा मोनसे उसुबिदा जानो गोनां जादोंमोन नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
दासिमथ बिदि जायाखै आं आरो इसोरनावबो आरज खालामो इयुनाव बेरायनाय समफोराव बे बेबायदि जाब्रबथाया जाया जाथों होननानै। आंनावथ बिदि एक्सपिरियेन्स गैया आरो दासिमहालागै। जेरावबो बेरायहैनाय गासैबो मोजाङैनो मोजां सहैदों आरो मोजाङैनो मोजां मोनफैफिननाय जादों आरो। नोंथांनाव बेयो माबा मोनसे से जाबब्रब थाय जादों नामा?
थारैनो नोंथाङा जों बे जा एसे सिगाङावसो बुंलांबाय सिलंआव थांदोंमोन होननानै ओ बै समाव ओ जाब्रब थायाथ जानायनि खाथियावनोमोन नाथाय ओ जायासै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। फोरमायनो लानि ओ जोङो जा लाइट लाइट लुमनिफ्राय ओ एलिफेन्ट फल सिम ओ जोङो जेब्ला ओंखारबोदोंमोन ओ बै समाव जोङो गारियाव मिनि खुसियै जोङो गाखोजोबबायमोन गासैबो फरायसायानो ओ गंसे जिब जिब गारियाव ओ जोङो खमैबो जिनैजन सुबुं गाखोदोंमोन। बै गारियाव गाखोनाय सम समाव जोङो दाइभारजों लोगोसे जोङो बेयाव गाखोनाय सुबुंफोरा जा फरायसाफोर बिसोरो गारियाव ओ मोनसे ओ जोबोर गोसायैनो गाबखांनाय सोदोब खोनादोंमोन आरो गारिनिफ्राय। ओ जा ट्रेन खारनाया जेरै गाबो। खाथाक खाथाक होननानै बेफोरबायदि ओ आवास खोनादोंमोन आरो बिनि उनाव जोङो इमान नोजोर होआसै बे जानो हागौ दायभारा बुंदोंमोन पाम्पनि पाम्प खम जादों खोमा टायाराव होननानै बिनिखायनो जों इमान नोजोर होनाय जायासै। आरो ससे थांनानै जोङो ससे थांनाय समाव ओ पाम्प होगोन होननानै गारिखौ लांबाय थादोंमोन आरो लांबाय थानाय समावनो ओ बे टायारानो जोंनिया गना होनायसै आरो बे समाव गना होनानै ओ खुनुरुखुमै जोंनिया गारिया ओ बेलथायैखायसो जोङो बासिनायसै आरो गारिया माने बिनि नाथफोरानो गासैबो गलांजोबनानै साखा फारसे गना होनाय जादों आरो खिन्थुबो इसोरनि अननायाव जोङो जेबो जायासै।
औ जोबोद गोजोननाय थाबाय बे जेबो जायैनि फारसे नङाबाथ दुखुनांथाव दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाफैनाय जासिगौमोन।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा ओरै। भैरब कुन्द' साइडथिं फैफेरदोंना फैफेराखै?
औ भैरब खुनद सा साइडखिं ओ थांफेरनाय जायाखैमोन नोंथां औ माबाफोर ओ गोजोनथाव ओ आङो नायनानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोननाय माबाफोर जायगाफोर दंमोन नामा नोंथां खुन्द।
औ नोंथाङा बैरभकनदआव बेरायैबा मोनथाम जेरै आसामा मोननै मोनसे जोंनि भारत हादराव थानाय सिंनि अरुणाचल। बिनि सिमा आरो। मोनसे इन्टारनेसनेल बरडार भुटान। बेजों मोगा मोगि जाना हागोन ओमफाय भुटानावबो जोबोर समायना समायना जायगा दं। हाबहैनो मोनो हाबहैनायाव
जोंना टाइमाबो जाबायमोन ओ नोंथांजों। रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय दोनथनो हासिगोन होनबाना नोंथाङा।
औ दे नोंथां नोंथांमोन रायलायनानैबो। जोबोद
दे नोंथां दे।
औ दे।